हेल' नोंथां खोनादोंना खोनायाखै
अ खोनादों दे नोंथां औ अ दङ ओरैनो नोंथां जिरायनानैनो दं
अ औ आं ओरैनो दं नोंथां औ नोंथांनि खबरा माबोरै होनदों
अ नोंथांनि खबरा दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नोंथांनिलाय खबरा बोरै नोंथां
अ आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
अ
औ आंङो नोंथांजों जेनेबा बर'नि दामनाय देनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। आथा
औ औ औ नोंथां औ
सावराय जागोन ना नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
दा नोंथांङा ओ फोरमायग्रोदो नामा?
औ औ नोंथां औ औ दामनाय देनाय होनोब्ला थ' दा जोंनि बर'फोराव औ बर'फोरनिया दा खाम सिफुं सेरजा ज'था गंगोना खावां बायदिसिना दामनाय बेनो जों माने जोंङो माने मोनसे माने देंखो होनो हायो आरोना नोंथां
औ
औ औ बेजोंनो आरो माने दामनाय दे दामनाय बिनो माने जोंनि गोसोआ माने दुंलाब दुंलाब जायो माने गोसोफोरा माने खान थि मोनो आरो नोंथां दामनाय देनाय फोलेर-फोरजोंनो ओरैनो थ' जोंङो। माबा मोनसे जेनेबा सल'फोर नङाबाबो माबा मोनसे खालामनो गोनांबा जोंनिया सिगांङावनो दामनाय थाग्रोखायो नोंथां
औ
औ जेरै जोंनि बैसागुफोरनि सल'बा खाम सिफुं सेरजाफोरा जोंनिया माने सिगां फैग्रोयो नोंथां
औ
बेफोरखौ लानानैनो माने दामनाय देनायजोंनो माने जोंङो ओ मोनसे सल' एब मेथाइफोरखौ जों दा माने रोजाबनो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ ओरैनोथ' जेनेबा। सिफुं होनबाथ' बिराद मिलौदो देंखो रोजाबनोबो हाखायोना सि फुंनि आबादोनो देंखोजोंनो जोंनिया। बेखिजा आरो खामनि दें देंखो जों आरो जोङो गोसोखौ माने इदिनो दुंदाव बुंदाव खालामनो हाखायो।
औ।
इदिनो जोंनिया माने खाम सिफुं सेरजा इफोरबायदिनो। माने मोनसे मिलौदो देंखो होनो हाखायो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
अ अ नोंथां आं बांद्रायबो एसां ओरै मिथिद्राया दे नों थांङा अननानै माने खिन्था। दामनाय देनायजों जेनेबा माबोरै। गोसोफोरा खान्थि जायो इफोरबायदि।
जिया दामनाय देनाय जों ओ जोंङो जेनेबा सिफुंनि जेनेबा मिलौदो देंखो खोनाबाथाय जोंङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां
ओ जोंङो सिफुंखौ माबोरै बानायो बुंङोब्लाथाय। औ जोंङो सिफुं खौ ओ औवा फिसाजों बानायनाय जायो आरोना नों थां जायखौ जों औवा थेरे होनना बुङो जोंनि जोंनि एरियायाव।
औ औ।
बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो औ फुंनि ओ सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा।
औ औ नोंथां।
ओ बिदिनो जेनेबा। ओ गोबां रोखोमनि मिलौदोें दें ओ जेनेबा बोनो हायो आरोना बे सिफुंजों।
औ औ औ दे औ।
ओ आरो बिदिनो औ सोरनि जा सेरजादों सेरजाया जोंबो ओ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनेबा मि लौदो ओ देंखो बिदिनो बोनो हायो।
औ औ औ नोंथां औ।
दंफांजों बानायनाय जायो औ नोंथां।
अ औ माने बारा खोनाफैयाखै स्राङै नोंथांनि माथाखौ माने।
ओ ओ नेटनि प्रब्लेम जादोंदां नोंथां।
अ औ माने माथोआ माने थांलाय फैलाय जागासिनो दं नोंथां।
अ अ नेट प्रब्लेमखोना नोंथां।
औ औ खोनाबायदे नोंथां खोनाबाय।
ओ बि ओ सिफुंआवबो सिफुं खौबो जोङो सुनो थाखाय जोङो बेहाय स्किलनि गोनांथि जायो जेनेबा। ओ माबो बे मा मा गुदुंखौ मा लायोब्ला मा स्केला ओंखारो बेफोरनि बायदि दोङो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां अननानै होमबा नोंथाङा बेफोर खौबो फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां।
सिफुंफोरखौथ' मा मा दोंङो बेखौथ' आं मोजां मोनथिया आरोना ओ सारे गामा फादानिसा बेफोरखौ मिथियो आरोना नोंथां।
औ औ।
बेफोरथ' गासैबो जेनेबा दामजुफोरावनो थायो जेरै
औ औ।
फुङावबो थाबाय बेनिफ्राय आरो जोंना सेरजायावबो थायो ओ आरो हारमुनियामावबो थायो।
औ औ औ।
नों जेनबा जेनबा दामनो रोंग्राफोरा बेफोरजोंनो दामो आंथ' बेफोरखौ ओ हारमुनियाम, सिफुं, सेरजा, बेफोरखौबो दामनो रोंला नालाय। बारा इसांबो मिथिया। औ ओ आरो जोंनिया खामबो दं खामावबो जेनबा बिदिनो
औ औ।
ओ स्केल थायो आलाद
औ औ औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय आरो जेनबाहाय जोंनियाव ओ ओ मोनथाम खोलोब थायो।
औ औ नोंथां औ
ओ खामखौनो जों दंफांनिफ्रायनो दंफांजों बानायनाय जायो। ओं आरो बेहाय ओं मैसो ओं मैसो बिगुर ना मा होयो बेखौबो मिथि
औ औ मैसो बिगुरनि माबाखौबो होना होयो इयाव।
औ।
ओरै फिथाखो
बेखौ बिनि बानायनाय माबाफोरखौथ' मोजाङै मिथिला आङो।
औ औ।
औ। बिदिनो जेनबा बर'नि गोबां दामनाय देनायफोरजोंनो जोङो ओं मोसानानै गाव गावनि जेनेबा हारिखौ हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो मुंदांखा खालामनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां हायो।
औ औ गोदो बिदि जेनेबा ओं ओं बारा एसां जोंनि खाम सिफुंफोरजों जेनबा मोसानायफोरखौ बारा नुवामोन जेनबा ओं फोथैना दोननाय रखम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दासो एसे जेनेबा ओं थांखांफिनाय रखम जादों दासो जेनेबा गासैबो गामि गामि बिदिनो ओं खाम सिफुं लानानै मोसाग्रा जादों आरो ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ।
गोदोथ' बिदि ओं केसेटफोरजोंसो मोसानाय नुनो मोनोमोन।
औ औ।
ओं नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा बैसागुफोरखौ मोसाबा ओं खाम सिफुं दामना मोसायोना ओरैनो केसेटफोरजों मोसायो?
औ अ नोंथां जोंनिजों माने खायसेया माने सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैफोरा माने खाम सिफुंदों मोसायो नोंथां। बेनिफ्राय आरो गथ' गथ इदिनो उन्दैफोरा माने आब नानै मोसायो। फोरजों बेफोरबायदि दामनानै माने मोसायो बेनिफ्राय आरो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला फोर आरो गासैबो जमायैनो ओंखारखायोना नोंथां बेफोरजों आरो खाम सिफुंजोंनो जमा इसोरो ओंखारफायो इनिफ्राय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो बिसोरो आरो जानबुंफोर लानानैनो मोसायो नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
जों औ जोंनिजों माने मोननै रोखोम थायो बिदिनो। गेसेटजोंबो मोसायो आरो खाम सिफुंजोंबो माने मोसायो नोंथां।
औ औ
नोंथांमोननि जों माबोरै मोसायो जेनेबा बैसागुखौ खाम सिफुंजोंबो ना माबाजोंबो केसेटजोंबो मोसायो।
जोंनियावथ' गोदो बिदिनो जों केसेटजोंसो मोसायोमोन ओमफफ्राय बिदि खाम सिफुं जोंनियाव। गामियाव लाबोन जायाखैमोन ओमफफ्राय। ओरैनो खाम सिफुंजों मोसानाया जोंनिया बोसोर नै बोसोरनैफोरल' जाबाय आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओरै ओरैनो केसेटजोंल' बिदि मबाइल दामनानै बक्स दामनानै बिदि मोसायोमोन आरो।
औ औ औ।
लांदां ओ मोसानाया बिदि जेनेबा ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' बिदि आलादा आलादा मोसाया आर ना गासैबो बिदिनो ज' मोसाहायो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन गामियाव थाङो आरो गुबुन गुबुन गामिनिफोराबो जों जोंनियाव फैयो
औ औ
अ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' औ नोंथां ओ बुंनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ओ बर'नि जेबा दामनाय देनायफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेफोर जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय बैसागुफ्राव जोङो ओ निजा गाव गावनि दामनाय देनायखौनो लानानै जेनेबा मोसानांगौ आरोना नोंथां
औ औ नोंथां मोसानांगौ औ जोंनि खाम सिफुं लाना मोसानांगौ अब्लासो जोंनि बर' हारिया थांना थाबावगोन नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
होमबानिया जोंनिया बयजोंबो माने सिनायजागोन खाम सिफुङानो जोंनि थाखाय सिनाय मिथियो नालाय बेफोरजोंबो जों माने सिनायजागोन
दा आरो नुनो मोनदों जेनबा ओ गोबां बिदिनो गामि गामिफोराव मान ओ गामि गामिफोरनि मानसिफोरखौ जेनेबा ओ बुथुमनानै बिदिनो दामनाय देनायफोरखौ फोरोंनाय बिदि नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां
औ औ औ नोंथां जोंनि जों बिदि गैथ'वा नोंथां माने दास सान्दै मानि जों जेनेबा नुथ'वाखै आरो बेफोर बायदि फोरोंनाय माने
औ मि बिज जोंनि दासान्दि माने फोरोंनाय लादों आरो बिदि जोबा ओ फ्रि औ बिदि ओ मोनसे ओ मोनसे जेनेबा आफाद थायोना बिस बिसोरो जेनेबा ओ गावसोरनो फैसा होनानै ओ होनबा सिखायग्रा फोरोंगिरि लाना फैनानै जेनबा बिदिनो गामि गामिनि जेनेबा ओ जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लेंंहरनानै ओरनो जेनेबा फ्रियावनो बिदि ओ सिखायजानाय बिदि मोनसे खालामदों आर ना नोंथां
औ औ औ नोंथां औ
ओ बिदि खामानि मावनायाबो जोबोर मोजां जाहाथे जोंनि ओ बर'नि दामनाय देनायफोरा मोजाङै मोजां थांनानै थायो
औ औ नोंथां औ बिदिबासो थागोन जोंनि बर'फोराबो
ओ अ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन
अ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे नोंथां।
दे।